हेल'
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
मोनाबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम जासेहरग्रोनाय जाबाय
औ आंनिफ्रायबो
बे औ नंगौ बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो
बिदिब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि ना हमनाय एबा ना गुरनाय बेनि आयदाखौ लानानैनो एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां
दे बिदिब्ला आङो बे ना हमनाय एबा ना गुरनायनि नोंथांनि एसे फोरमायग्रोना होनोसै ना गुरनाय आरो ना हमनाय होनना बुङोबा बियो जोंनि बर'फोरनि मोनसे खामानिनि बाहागो नङा होमबा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि बर' माहारिया ना हमना आरो ना गुरनानै माने न'खर संसार लााबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन माने गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारि माहारिया ना गुरनाय ना हमनाय होनना बुङोब्ला ज जोबद आखा फाखा होननानै जों बुंनो नांगोन आरो नोंथां दा जोंहा ना ना गुरनो थाखाय ना हमनो थाखाय जोंहा दैज्लां बोथोरावनो जोङो बांसिनै ना गुरनाय एबा ना हमनाय जि खामानि बेखौ जोङो मावो एबा ना गुर ना हमनायखौ जोङो नाफोरखौ नागिरो जेरैहाय जोंहा दैज्लां बोथोराव माने गोबां दै उसिफावनायजों लोगोसे दंग'निफ्राय फुख्रिनिफ्राय बहाबा माने दैमानिफ्राय दैफोरा उसिफावनानै नाफोरा जेब्लानोाखि माने आलाय सिलाय जायो अब्लानो जोङो मा खालामो नाफोरखौ जोङो दुब्लि फोथारफोराव हमनो हमो एबा फुख्रिफोरखौ जोङो सारनो हमो
नंगौ
जेरैहाय जोंहा गोदोनि दिनाव जोङो दुब्लि फोथाराव जेरैहाय जेखाय खबाइ लानानै ना गुरनाय दैम दै सा जों जेरैहाय जेखाय खांसि खाल लानानै ना सारहैनाय बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नाफोरखौ हमबोदों आरो ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन आदब खायदाजों जोङो नाखौ हमो जेरैहाय जोङो जेखाइजों नाखौ गुरो आरो जोंहा जों नाखौ हमो बेबायदिनो सेनजों जों नाखौ सायो खखाजों जों नाखौ सायो बेबायदिनो जोङो जेजों जों नाखौ सारो बा लाङिजों जों नाखौ सायो बेबायदि जोङो बेल गुबुन गुबुन माने आदब खायदाजों नाफोरखौ हमनाय जायो आरो नोंथां दा गोदोनि दिनाव जोंनि ओनसोलफोराव ओरैबायदि माने नाफोर हमोमोन जेरैहाय नाफोर हमोमोन आरो मोनोमोन जेरैहाय गोदोरनिफ्राय गोदोर फिसानिफ्राय फ्राय फिसा जोङो लाख'नो हायै माने दोनख'नो हायै बेबायदि ना मोननाय खोथाफोरखौबो जोङो मिथिगौ एबा जोंनि आबै आबोवबा आइ बाबामोना जोंनो खोन्थालांदों जाय समाव जोंनि ओनसोलाव नाफोरखौ माने गोबां माने बिबांनि ना मोनोमोन नालाय जोङो नाफोरखौ माखालामगोन मामागो जोङो माने माखालामसै जोङो नाफामबो नाफामबो खालामोमोन ना गोबां ना मोनो नालाय जोङो नाफामफोरखौबो माने गोदोनि दिनाव गोबां माने नाफाम खालामोमोन आरो ना फिसाफोरखौ नाथाय बे समाव आं बे फंसे बाथ्राखौबो मुख नांगोन दा ना हमनाय आरो ना गुरनाय होनना बुङोब्ला गोदोनि ना हमनाय आरो ना गुरनाय आरो आथिखालनि ना हमनाय आरो ना गुरनाय गोदोनि ना मोननाय आरो आथिखालनि ना मोन्नाय जोंहा गोबां जोङो फारागथि नुनो मोनसै दिनैनि सम नङा होमबा नोंथांज ओ दा दा जोंहा माने आथिखालनि समाव जोङो माने गोदोनि दिननि बायदि दुब्लि फोथारफोराव गोबां बिबांनि जों ना मोननो थांनाय नुनो मोनलिया गोदोनि दिनाव दुब्लि फोथाराव जे गंसे खबाइ गंसे लानानै ओंखारलाङोब्लानो दुब्लि फोथाराव जोङो माने गोबां रोखोमनि जों नाखौ हमनो हायोमोन एबा नाखौ मोनोमोन नाथाय आथिखालनि दिनफोराव जोङो दुब्लि फो फोथाराव माने दैबाना जायोब्लाबो जोङो गोबां बिबांनि नाखौ जोङो मोननो मोननायखौ जों नुनो मोनो जाहोना दा बेनो आं ना खमायलांनायनि जाहोनफोरखौ नोंथांनिसिम आरोबाव एसे फोरमायनानै होनि दिनैनि दिनाव खायसे अगियानि सुबुंफोरा खायसे गोसो गास्रि सुबुंफोरा मा खालामसै दैमा दैसा दंग'फोराव बायदिसिना बिस लुनानै नाखौ फोजोबस्रांसै गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय खेबसेयैनो दैमा दैमा दैसाफोराव दंग'फोराव बिस लुनानै गासैबो नाफोरखौ बुथार जोबसै जुदि बै दैमा दैसा दैसाफोराव जुदि बिस बिस लुयोब्ला दैमा दैसानि गासिबो नाफोरानो माने खेबसेयैनो थैजोबलाङो थैजोबलाङोब्ला बेवहाय माने खुनु नानि माने मा जोलैखौ जोङो नागिरनानै मोना नागिरनानै मोना अब्ला नागिरनानै मोनाब्ला जोङो बैफोरनिफ्रायबो जोंनि आथिखालनि ना खमायलांनायनि बैफोरबो मोनफा मोनफा जागोन आरोबाव मा खालामो। दिनैनि दिनाव बा आथिखालनि दिनाव ओ इलेकट्रनिक आइजें बाहायनानै मा खालामो माने नाफोरखौ सर्ट होनायखौ जों नुनो मोनो। जेब्लानिखि दैमा दैसा एबा दंग'आव इलेक्ट्रनिक सट होगोन अब्ला बैफोराव माने गास बैसोबो गेदेरनिफ्राय फिसानिफ्राय गासिबो नाफोरानो माने इलेक्ट्रनिक सर्ट जानानै थैयो। अब्ला थैयोब्ला माने बैफोरावबो माने नाफोरा जोबस्रांलाङो। बेबायदि आथिखालनि दा आथिखालनि माने अगियानि सुबुंफोरा नाफोर खौ माने फोजोबलांदों फोजोबस्रांलांदों। आरो बेराफारसेथिं सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा लोगो लोगो जोंनि ना हमनायनि बिबाङा गोबां जालांबाय। बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो नानि माने ओ ना आथिखालनि समफोराव नानि बिबाङा गोबां खमायो खमायलांनाय जों नुनो मोनो। आरोबाव बे फसे खोथाखौबो जों मख'नांगोन जोङो ओ गोदोनि दिनाव जोङो माने ना हम ना हमनाय होनना बुङोब्ला माने जोङो गासिबो माने आखा फाखामोन। आरो गासिबो जोंहा ना ह ना हमनायाव गोसो गुदुंमोन। नाथाय आथिखालनि समफोराव जों नाखौ गोबां बिबांनि मोननो थांलिया। नालाय जोङो दुब्लि फोथाराव नाखौ नागिरनानै ओंखारलांनायखौ जोङो नुनो मोना। जाहोनाव ओ जाहोनाव जोंनि ओ आसाम रायजोनि बाहेरनिफ्राय जोंनि ओ जोंनि हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय माने जोंनि ओनसोलाव नाफोरखौ साफ प्लाय होयो। जेरैहाय गवानिफ्राय गहानि गवानि मु म्बाइनिफ्राय दिल्लिनिफ्राय बेबायदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माने ओ बर' नि जोहै बरफआव दोननानै गिदिर गिदिर नाफोरखौ जोंनि जायगासिम साप्लाय हरो। आरो बैफोर नाया खमैबो जोंनि ओनसोलाव सफैनायसिम नैजि सान नैजिबा सान थामजिब सानहालागै माने बे बरफ सिङावनो थाबोयो। नाथाय बैफोर नाया ओ सेवाब्लाबो बरफनि जोहै सेवाब्लाबो मा जायो बैफोर नाखौ जानायाव जोङो माने जोंनि देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि माने ओ बेराम जा-जानायखौ जों दिनैसिम नुनो मोनो। बेखायनो जोङो आथ थिखालनि समाव जोङो माने ओ आगोलनि बायदि ना हमनानै जानाय। एबा गोग्गो ना मोनजानाय आगोलनि बायदि जेरै हाय बोथिया ना, फिथिख्रि ना जावरा ना, नाथुर ना बेबायदि नाफोरखौ जोङो आथ थिखालनि दिनफोराव जोङो मोनजानो थांलिया गोबाङैनो मोनजानो थांलिया। जाहोनाव जो बायदिसिना साप्लाय फैनाय माने सालानि नाफोरखौ जोङो। जानो गोनां जायो। आरो बैफोर सालानि नाखौ जानायनि जाहोनावनो दिनै जोंनि देहा सोलेराव गोबां रोख खोनि बेराम सोमजिनायखौ जों नुनो मोन नङा होमबा नोंथां। दा दा बेबायदिनो दा बेबायदिनो आं नोंथांनि ओ नोंथांनिफ्रायबो फंनैस सो खोथा मोनथिनो लुबैदों जे, नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ जि ना हमनाय बे हमनाय ओ ओ मा मा रोखोमै ना हमो। एबा मा मा रोखोमै ना सार सारो आरो नोंथांमोननि ओनसोलनि आइजो माहारिफोरा दिनै सम दिनैसिमावबो माने दडुब्लिफोथ फोथारफोराव ना हमबाय थायो नामा? आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि दैमा दैसा लैदोब लैथोफ फुख्रिफोर दं नामा? बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
नोंथांनि सोंथि सोंलु सोंनायाव आंबो एसे फंनैसो फोरमायनो सानो नोंथां। ओ जे नोंथाङाबो एसे सिगाङावसो एसे फोरमायलांबाय दा बेखौनो एसे फोरमायलांबो लुबै बावदों। ओ गोदोनि समाव ओ जों फरायनाय समाव जोंबो ओ जेब्ला फरायसालियाव थांनाय समाव।
थांनायनि सिगां सिगां जोङो बोरसि बोननानै नाखौ बोनोमोन, अब्ला जोङो बे नाखौ बोननानै। हायलेंगा हायलेंगा हायगाफा ओ मोनोब्ला जोङो बेखौ न'आव लांनानै ओ बाथोन देनानै जोङो बेजोंनो ओंखाम गोजां जानानै फरायसालियाव थाङोमोन नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ। दा नों-नोंथाङा औ औ दे बुंजागोन दे औ।
ओ गोबां नाखौनो मोनोमोन नोंथाङासो बे एसे सिगाङाव बुंलांबाय ओ बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां नानि बिबाङा खम जालांनो हमबाय। बिदिनो दैमा दैसाफोराबो ओ दैफोराबो खम जानो हला हमलांबाय बिदिनो नाफोरा खम जालांबाय आरोखि।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा ओ दिनै ओ दा ओ जि ना ना हमनाय बा नानि बागै जि फोरमायलांबाय थारैनो नोंथाङा बोरसि बोननाय खोथाखौबो बुंबाय नङा होमबा नोंथां? नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनि दिनाव जोङो मा बोरसि बोननानैबो जोङो गोबां नाखौ जोङो मोननो‌ हायोमोन। नाथाय आथिखालनि जोङो माने बेबायदि बोरसि लानानै जोङो ना जुदि बोननो थाङोबा हयथ' गोदो गोदायनि बायदि जोङो गोबां माने ना मोननायखौ जों नुनो मोनलिया। आ दिनै आङो ओ ओ आङो आगोलावनो बुंलांनाय बायदि नानि बिबाङा जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि खमायलां दों जो-जोङो माने बे खोथाखौसो बुंनो नांगोन उननि समाव एबा फिउसाराव जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे खायसे खायसे ना खौ आरो नुनो मोनहैगोन ना मोनहैया बेखौसो जोङो एसे साननो गोनां जानानै फैदों दिनैनि समाव। दा ना होनना बुङोब्ला ना होनना बुङोब्ला नानि बिबां जोङो जोंथ' दा दिनैनि समाव जोङो खायसे खायसे नाफोरखौ जोङो नुनो मोनलियानो गोदो गोदाय जाय जिफोर नाफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन दिनैनि समाव जों नुनो मोनलिया आरो उननि समावबो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे दा जि जि जों ना खौ नुनो मोनदों बे नाखौ जोङो नुनो मोनहैगोन ना मोनहैया बेखौ जों आरो बुंस'नो हाया बायदि जाहैदों नोंथां नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
नंगौ थारैनो नंगौ थारैनो जोङो ओ जुदि ओ आगोलनि दिनाव जोङो नाफोरखौ जोंनि गेजेराव नाफोरा गोबां माने बिबांनि ना दंमोन नालाय जोङो नाफोर गुरोब्लाबो जोङो ना फिसाफोरखौ जोङो माने एंगारफिनोमोन आरो दैफोराव। जेनेबा बे नाया फिसा फिसाथार बे नाखौ आं लाया बले बेनिखायनो आं बे नाखौ एंगार फिन्नोसै। बेबायदि जों खायसे फिसा फिसा नाफोरखौ जो एंगारफिनोमोन नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनो मा जोङो जि ना मोनो बेखौ नो लायो गेदेरनिफ्राय फिसानिफ्राय मानिफ्राय कारन जों ना गोबां बिबांनि ना मोननो थांलिया नालाय बेखायनो जों माने जोंनि जेखाइफोराव जिखिनि गेदेरानो जा फिसायानो जा ना गासिखौबो जों लायो माने जोङो मासेबो फिसाबाबो ना एगारफिना आरो जोङो बिदै गोनां खायसे नाफोरखौबो माने मा जोङो बोनखांनानै एबा हमनानै जायो। बेखायनो दा बैफोर बिदै गोनां नाफोरा जुदि जोंद' हमजायोबा जोंद' जाजायोबा होमबानिया मा जायो ओ बोरै जोलै बारायनो नङा होमबा? बोरैहाय माने बिसोरनि संख्याया बारायनो। बेबायदिनो बेबायदिनो आथिखालनि समाव जोङो सरखारखौ राहा लानाय नुदों जाय समाव नाया बिदै जायो बै समाव ओ ना सारनाय एबा ना हमनायखौ ओ आथिखालनि सरखारा ओ बन्द' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदै गोनां बिदै गोनां जुदि नाखौ जुदि हमनानै बाजार गलाफोराव फानहैयोब्ला ओ बेखौ आयेननि राहा लानायखौ सरखारा आयेननि राहा लानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि माने आथिखालाव माने नानि बिबांखौ बांहोनो एबा नाखौ एसे सेबयै ला खिनो नाखौ एसे सेबयै लाखिनो राहा ला राहा लानायखौ जोङो माने नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां? औ अ नंगौ नों थां दा नोंथाङाबो जेरैहाय आंनो ना हमनायनि सोमोन्दै फोरमायबाय थारैनो नोंथांजों सावरायनानै जोबोरखिनि गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनि जि ना हमनायनि सायाव जि फंनैसो बि बुंथि लाखिनाय बे बिबुंथिखि बिबुंथि लाखिनायखौ खोनासंनानै आं ओ ओ जोबोदखिनि एक्सपिरिनस मोनदों आरो खायसे खोथाफोरखौ बुजिनो हादों दा उननि समफोराव नों थांजों आरो जुदि खाबु मोनब्लावोबा खाबु मोनब्लावोबा माबा मोनसे आयदाखौ लानानै आरोबाव गुवारै सावरायनो मोनगोन होननानै आं आसा थाबाय। ओ लोगोसेनो दिनैनि ओ बे समाव आङो नों थांनिसिम फिन खेबसेबाव मोनाबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबावनानै दि नैनि ओ जोंनि जिखिनि सावरायलायनाय बा जि आयदाखौ लानानै सावरायलायनाय बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? ना मा बुङो नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां दोननो।
अ दे बिदिब्ला ओ जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ अ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होमबा नोंथां ना मा बुङो? औ दे नोंथां। अब्ला औ दे दे औ।